अ हेलौ हेलौ अ नोंथां अ आं मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ नोंथां। ओ आं कल हरनाय औ नोंथां।
थांङा मानो कल खालामदोंमोनबा?
आं कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांनाव दावबायनायनि फारसे ओ एसे सा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। सावरायगोन औ नोंथां ओ जोंथ' दावबायनो होनबाथाय गुबुन-गुबुन जायगायाव दावबायनो थांनाय जायो।
औ नंगौ।
जोङो जेरै मन्दिरफोराव बा पार्कफोराव आरो लोगोसे जायगा नायदिंबायनो जोङो थांनाय जायो दावबायनो।
नंगौ नंगौ।
लोगोसेनो जोङो दावबायनो थांनायाव ओ जि नांगौ मुवा बेफोरखौ लांनाय जायो दै मुलै औ लोगोसे आरो फैसा। बे जानाय खाजा बेफोरखौबो लांफानाय जायो।
औ नंगौ।
औ ओम फ्राय लोगोसे आरो जोङो ओ जोंनि कलेज स्कुलफोरनिफ्रायबो जोंखौ दावबायनो लांनाय जायो। लोगोसे आरो न'खरनि मानसि बा लोगो फोरजोंबो दावबायनो थांनाय जायो। ओ नोंथाङा ओ दा वबायनो थांबायना थाङा
अह हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा खोना संलांदो।
औ नोंथां। खोनादों नोंथां।
अह गिबियाव दावबायनाय होनोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो। जेरैहाय जोंनि जिउआव सान फ्रोमबोनि जिउआव माने दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो आरो। नङा होमबा जेरैहाय जोङो बहाबा दावबायनो दावबायनायनि सिगां बैहाय दावबायनो थांनो गोनांब्ला एबा दावबायनायनि जोहै जों गोबां गियान एबा गियानबो मोननो हायो जेरै मिनथिफेरै जुनार बेजों लोगोसे दंफां लाइफां गासैखौबो मिथिनो हायो आरो। दावबायनाय होनोब्ला जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथार जेरैहाय जोङो बिनि आथिखालावथ' जोङो दावबायनो थांनायाव जोंहा गोबां गारि मथर बासफोरजोंबो दावबायनो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
जों माने गोदो गोदायनि दिनाव हाय जोङो बेफोरबादि दावबायनो हायामोन। गोदो गोदायनि दिनाव जोङो जेरैहाय बहाबा दाबसे गोजान जायगायाव थांनोबाबो सम होसोनो हायामोन जेरैहाय जोङो थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन ओ बेजों नङाब्लाबो जोङो मोसौ गरायाइ गारि बेफोरजोंसो थांनांग थांनांगौ जायोमोन आरो आथिखालाव माने जोंहा हान्था मेलानि जोहै माने जोंहा गोबां ओ जेनेबा खाबु दङ सुबिदा दङ जेरैहाय जोङो गारि मथर दङ नङा होमबा? बेफोरजों बेफ फोरजोंनो माने गोबां गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो हायो आरो ओ थिब बो बारैनो बुंनो थाङोबा जोंहा बहाबा दावबायनो थांनायनि सिगां जोंनियाव ओ गिबियावहाय जों गाननाय जोमनायनि गोनांथि जायो आरो ओ बेनि उनाव हाय जोङो गाननाय जोमनायनि उनाव जोङो बेयाव ओ लांनो थाखाय गोबां उम बेसादफोर नांगौ जेरैहाय नोंथाङा दाबावैसो बुंलांखादोंमोन जाग्रा मुवा बेजों लोगोसे दै आरो खायफा खायफा ओ लोरबां जानाय थाखाय जोङो मुलिफोरबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय जोङो बहाबा दाबसे दावबायनो थांबाय बै दावबायनो थांनायाव माने जोङो गोबां गियान सोलोंनो हायो बुंनो थाङोबा जेरैहाय जोङो ओज गाननाय जोमनायजों लाना बैसोरनि गाननाय जोमनायजों आरो जोङो जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोंनि जानायजों बैसोनि जानायजों गोबां फारागथि नुनो मोनो आरो आरो बेजों लोगोसे बिस बिनि रायज्लायनाय राव बेफोर माने आलदा आलदा जायो। ओ बेजों लोगोसे जोङो जोंनि रावखौबो बिसोरनो सोलोंनो हायो आरो जों बैसोरनि रावखौबो सोलोंनो हायो बेफोर माने जोंनि मोनफा मोनफा सोलाय सोल' खालामनाय बेफोरनिफ्रायबो जों गोबां गियान मोनथिनो हायो आरो बुंनो थाङोबा जोङो जानाय लोंनाय गोथु जोङो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ओंखाम जाखायो नङा होमबा? अ नाथाय बैसोरनि जायगानि जायो आलदाबो जानो हागौ जेरैहाय बिस सोर ओंखाम जायाबो जानो हाग गौ आरो बेफोरबो माने जोंनि मोनफा मोन हाब दावबायनानै मोननाय गियान होननानै जों मिथियो आरो जेरैहाय जोङो बै जायगायाव थां नानै जोंङो माने बैसोरनि थासारि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेजों लोगोसे जोंङो बैसोरनि जाय जायगाफोराव गोबां रो रोखोमनि दंफां दं नुफ्रि दंफां दं बेफोरखौबो जों मोनथिनो मोनो। आरो जों द बेफोर फिथाय साम थाय बिबार बिलाय बागान दावमा दाउसा बेफोर गासिखौबो मोन थिनानै मोनो आरो माने बेफोरखौ जोंनि मोन मोनफा-मोनफा दावबायनानै मोननाय गियान होननानै आं सानो आरो। आरो बेजों लोगो बेआथिखालावथ' माने गोबां रिजर्ट पार्क बेफोरबायाददि फिसा-फिसा बेफोरबायाददि दावबायग्रा एबा बेरायगहैग्रा जायगा ओ ओंखारखाबाय नंङा होनबा ओं जेरैहाय जोंङो बेफोर जायगाफोराव दावबाय गोबां गियान मोनथि नानै मोनो आरो जेरैहाय जोंङो खायफा-खायफा समाव जोंङो माने न'खरजोंबो दावबायनो थांङो नंङा होमबा जेरैहाय जोंङो न'खरजों दावबायनो थांनायावबो जेरै पिकनिक स्पट बुंङो बेफोरबायदि जायगा फोराथ' आथिखालाव गोबां जायगा खाथि खाला ओनसोलफोरावनो थाखायो नंङा होमबा। जा जों बेफोराव थांनायनि सिगां जोंङो फेवड थ जों न'निजों थांबाबो जोंहा गोबां बेसादफोर लांनांगौ जायो जेरै जोंङो पिकनिक जानाय होमबाथ' जों जानो लोंनो थांनायखौनो बुजियो नंङा होमबा। ओमफ्राय बेयाव जोंहा दैनि गोनां थि जायो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि ओजों थांनानै बहा बेरायनो थांनानै ज हैनायनि सुबिदा बेफोर गासैबो जानाय लोंनाय बे फोर नांगौ जानाय बेसादफोरखौ माने जोंङो सिगांग्रो थियारि खालामग्रोखानाय जायो आरो। मानो जों गिबियावहाय बेफोरखौ थांजेननाया मि थियाबो जानो हागौ अब्लाबो माने जोंङो बै गिबि खेब थांनाय निथि खेब थांनायाव जोंङो बांसिनै मिथियो माने गिबि खेब थांनानै जों गोबां गियान सोलोंनानै फैनो हायो आरो बुंनो थाङोबा जोंहा सोलोंथाइयाबो जोंनि थाखाय मोनसे मोनफा मोन फा दावबायनाय आरोलाय दावबायनाय आरो ना
औ नंगौ नोंथां
हेलौ अ बेजों लोगोसे जोंङो बुंनो थांब्ला ज' बहाबा द' औ नोंथाङा खोनादोंना?
आ मानो जोङो बुंदों जे ओ बहा औ जोङो माने बहाबा दावबायनो थांबाय बेयाव दावबाय थांना जोब गोबां गियान मोनथिना मोनो आरो। ओ बेजों लोगोसे जोंहा दङ जे जोङो बबा दावबायनो थांनानै माने जोङो गोबां खन्थाइ ओ रायथाइफोरबो लिरनो हायो आथिखालआव नङा होमबा। ओ उम जेरैहाय जोङो बै मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनानै बिनि मिथिंगानि थासारि। बिनि गाननाय जोमनाय लाकखौ लानानै दैमा दैसा बिनि दं फां लाइफां गासै माने मिथिंगाखौनो लानानै जोङो दाउसिन दाउला माने दाउसिन दाउलानि गाबनाय बेफोर खौ लानानैबो जों माने मोनफा मोनफा खन्थाइ रायथाइ सुजुनो हायो आरो ना। बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा जेनेबा ओ मोनफा मोनफा गियान होननानै जोङो बुंनांगोन दावबायनानै मोननाय। आरो जेरैहाय जोङो दावबायनानै जेरै जोङो बै जायगानि था सारि हारि राव हारिमु बेफोर खौ लानाबो जों मोनफा मोनफा रायथाइ सुजुनो हायो आरो जों थां फेरि नुसुंसेनि एबा खा थि खालानि जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरनो माने जोङो बै जायगायाव थांना जों मा रोखोमनि दाउसिन दाउला दंफां लाइफां जायगा थासारि गाननाय जोमनायखौ लानानैबो जों माने बिसोरनो ओ सोलोंथाइ होफैनो हायो जेरै जोङो खोन्थाफैनो हायो बेफोरबो माने खेंफोरथि होफैनो हायो बेफोरबो जोंनि थाखाय माने मोनफा मोनफा सोलोंथाइ होननानै जों बुंनांगोन आरोना।
नोंगौ नोंथां दावबायनो थाङो औ नोंथां।
नोंसोरनि खाथि खाला दावबायनानै माबाफोर गियान सोलोंनो हाफेरदोंना?
औ नोंथां ओ
एदिब्ला
औ फोरमायनोसै नोंथां। ओ दावबायनो थाङो होनब्लाथ' नोंथाङा दानिसो बुंनाय बाथ्राया थारैनो नंगौ।
अ नंगौ।
ओ जोङो दावबायनो थांनानै जोबोर गियान मोननाय जायो।
अ नंगौ नोंथां।
नुफेरि नुथायफोरखौबो नुनाय जायो हारिनि गुबुन गुबुन सुबुं गुबुन गुबुन जाथिनि लो मोननाय जायो। बेफोरखौ हायो जों रोङि जा रोङिफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो एसे एनै। बिसोरबो जोङो जोंबो बिसोरनिफ्राय सोलोंगोन। लोगोसे। ओ मुलोय। दै जानाय खाजा। लोगोसेनो। ओ जोङो गोजान जायगायाव थांबा जि जोमबो लांफाना ला फानो नांगौ।
अ नंगौ।
जोङो जिब जुनारफोर जिब जुनारफोर बिफां लाइ गोबां दैमा दैसा बेफोरखौ नुनाय जायो। समायना रमायना। बेफोरखौ ओ आङो सोलोंनो मोननाय आ। मोनो बेफोराव थांनानै।
जेरैहाय जोङो बिदि होननानै बुङोबा जों मानो बुंनो। थांबा जोंहा माने। ओ गोबां राव बायनो हानां गोबां हाजो हाला दावउसिन। सिन दावलाफोरबो नुफेरै जायगाफोर खौबो नुनाय जायो आरोना
नोंगौ नोंथां
आरो बेजों लोगोसे जोंहा दाउ जे उन्दै खुदियानि जोनोम जानायनिफ्राय लानानै माने बेनि राव सोलोंहोनाय न'नि सोद्रोमाफोरा माने राव सोलोंहोनाय गाननाय जोमनाय सोलोंथाइ लानाय बेफोर माने खासे उन्दै खुदियानि माने ओ जानाय लोंनाय फोरोंनाय बेफोरनि बेलायाव माने बेफोर उन्दै खुदियानि थाखाय माने मोनसे दावबायनाय होननानै ने ओ जोङो मिन थियो आरो ओ थिख बेबादिनो जोङो जेरैहाय जोङो फ आथिखालावथ' जोङो फरायसालि मा ओ बि बेफोरनिफ्रायबो गोबां फरायसालिफोरनिफ्रायबो दावबायनो लांखायो नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां
बेफोराव जोङो बासजों बांसिनै लांनायखौ नुनो मोनो आरो जों बेफोराव माने गोबां गियान सोलोंनो हायो जेरैहाय जोङो नुफेरै लामा सामा जोङो बिफां लाइफां बिबार बागान बेफोरखौ नुस'यि एबा नुफिफोरखौबो जों नुलाङो नङा होमबा? ओ बेजों जोङो दावबायहैनाय नै आरो गोबां गियान सोलोंनो हायो। जेरैहा बुंनो थाङोबा जोङो बहाबा साहा बागानखौथ' नोंथाङा मिथिखायो नङा होमबा?
औ मिथिगौ नोंथां
खौबो जोङो मिथिगो जे बे साहा बागाननि बिलाइफोरा माने फारफ्रोमथिंबो माने फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो माने बिलाइ फ्रा समान रोखोमनि गोजा नङा होमबा बिफोर खौ माने जों नुनाय सुबुंफोराल' मि थियो जे थांफेरै मानसिफोराथ' बेखौ मिथिनाय नङाना?
औ नोंथां नोंगौ
औ अब्लाबो माने जोङो बेखौ अबेबा आथिखालावथ' मबेल मबाइल दोङो बे मबाइल फननि गेजेरजों माने जोङो सावगारि सेबखांना लाबनानै माने खाथि खाला नुफुरि ओनसोलनि सुबुंफोरनो माने दिन्थिफैनो हायो आरो बेफोरबो जोंनि माने नायनो थांनानै ओ ओरैबा दावबायनो थांनानै मोनफा मोनफा ओ सोलों होफैनो हानायमोन मोनफा मोनफा गियान होननानै आं सानो आरो औ थिग बेबायदिनो जेरैहाय जोङो साहानिफ्राय जों साहा बिलाइनिफ्राय जों गोबां रोखोमनि साहा बागान फोरनिफ्राय जोङो सा साहा बिलाइ बानायनो हायो नङा होमबा अ अ।
गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थांनो हायो। जेरै जोङो ओ ओ सिनारि जायखि जा